नों खोनादों ना अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ न
बुंलाय मानो कल खालामदोंमोन नोंथाङा? अ आं दा ओरैनोसो दङ नोंथां ओरैनो जिरायना अ
अ अ अ नोंथांजों आं एसे औ नोंथांजों आं एसे दखनानि बागै रायज्लायनो होननानैसो माने सावरायनो एसे ला फोरमायनो हागोन ना नोंथांजों माने सावरायनो हागोन?
अ जेनेबा दख'नानि बागै ना?
औ।
अ जेनेबा अ दखनायाथ जोङो माने दखना बानायनोबा जेनेबा फास्त आवनो जोंनो खुन्दुं नांग्रोबाय। खुन्दुङाथ आरो गोबां रोखोमनि जोङो जेरै पलेस्तार‌ ओ माय मायदि होनाय आरो ओ रलेक्स बेफोरबायदि बायदि बायदि दोङो आरो औ बेफोरखौनो माने ओ जुदि नोङो माथानि दानो गोसोब्लाथाय बिदिब्लाथाय खुन्दुं खौहाय जों फार्स्टावनो ओंखाम ओंखामनि माइदि होनो होग्रोनांगोन आरो। नोंथाङा मिथिगौ नामा? बे ओंखाम मायदि होननायखौ माबायदि ओ माने खालामो।
औ बेखौथ आङो आं मिथिनाय आंबो एसेबां मिथिस्लाबा थेवबाबो आङो नुनो मोनदों। माने बिदिनो बाजारनिफ्राय जेब्ला खुन्दुंखौ बायना लाबोयो अब्ला बे खुन्दुंखौनो माने अराव माने दैयाव जेनेबा माबा मोनसे आइजेंआव माने दै गुदुं खौ बियाव होनानै ओंखामखौबो ओंखामखौबो एबा माइरं बिदि होनानै बेखौ माने संनाय जायो आरोना दसे समनि थाखाय खाय अब्लानो बियो माइदि होनाय जायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां
औ आरो बेखौ लामनानै होनांबाय
औ औ लामनानै बेखौ आरामसे माने खुन्दंआव गासैथिंबो सोरगिदिं माने बे माइदि होनाया नांथों होननानै बिखौ एसे सिफेलेनानै आरामसे माने होनानै बिखौ सानदुंआव माबानानै बिखौ बदामलेनानैबो होनाय जायो। जायो आरो।
औ औ आरो बेनि उनावहाय जों खुन्दुंखौहाय बे मुस्राजों ओ सोरखियाव फाननानै साग्रोनांबाय। सानानै औ उम आरो उम। साग्रोनांबाय बिनि उनावहाय ओ उम खुन्दुंखौ माने जोङो गोलावहाय ओरै सोंग्रोना लानांबाय बि औ सोंखांना बिदि सोंखांना लानानै उनावहाय ओ थुनबाय खुन्दुंखौ बिदिनो आरो बे नो खननाय होनोना बेखौ नो खनबाय थुनायनि उनावहाय बिदिनो साल खुन्थायाव ओ थिखोबाय आरो ओ हिसानखौथिोननानै बिदिनो दा यो आरो। दानानै बे फोर ओ बायदिसिना दखना गामसा फालि बिदि दिहुननाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङालाय माबायदि दख'नाखौ गानना मोजां मोनो जेनेबा मायदि होनाय ना ना मायदि होयिखौ मोजां मोनो ना पलिसथारखौ?
आङोथ' माइदि होनायखौबो मोजां मोनो आरो माइदि होयिखौबो पलिस्टारखौ आङो माने मोजां मोनो थेवबाबो बिसोरनिख्रु पलिस्टारनिख्रुइ आङो माइदि होनाय आरो माइदि होयि बिसोर मोननैखौ साबसिन मोनो आरो नोंथां।
औ औ जेनोबा गरमाव गाननोबो मोजां जायो नालाय थान्दानो।
औ।
औ। नोंथाङालाय दाफेरबाय नामा बे हिसानखौलाय?
थ' बिदि दाफेरनो मोनाखै। नोंथाङा दानो रोंगौ नामा जिफोरखौ?
आंबो बिदि दाफेरना मोनाखै नोंथां नाथाय आङो गुबुननि दानायखौ एसे नुदों आरो।
औ।
थ' दख'ना होननानै बुङोब्ला जोंना दख'नाफोराबथ' मोननै जातनि थायो होननानै आङ एसे मिथिनो मिथियो। मानो होनबा अग्रुं दख'ना जायखौ खायसेया बस्था दख'नाबो बुंनाय जायो आरो लांफा बे जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मिथिगौबा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथां आं माने नेटनि प्रब्लेम नोंथांनाव बारा मोजां बुजिना मोनासै खोथाखौ?
औ माने आं बुंदों नोंथां खोनादोंना नोङो?
औ दासो खोनाबाय आं माने नांथाजोबदोंमोन। औ खोनादों।
औ नोंथांनिखौबो आं एसे खोनानायाव एसे गोब्राब जादों नोंथांनावबो नेटवर्क प्रब्लेम जादों ऐसे। हेलौ नोंथां खोनादों?
औ दा खोनादों। नोंथाङा खोनादों आंनिखौ
औ औ माने दख दख'नाफोराव मा मा रोखोमनि आगर एबा आगरनि मुंफोरा मा बेफोरखौ नोंथाङा एसे मिथिगौबा फोरमायनो हागोन नामा बुंदों आं
ओम आगरनि मुंफोराथ' जेनेबा गुबै आगर दङ दाउसा मेख्रेब दङ ओ आरो फारौ मेगन दङ आ ओ आंङो बेखिनिखो अ हाजो आगर दंङो ओ बेखिनिखौल' मिथिगौ आरो आं दां नोंथाङालाय?
औ औ आंबो बे फारौ मेगन बेफोर बादि बेफोरखौल' मिथिनाय जायो आरो
अ
ओरैनोबाबो जोंनि माने दख'नाया जोबोरैनो समायना आरो बेखौ खौ आरो आर'नाइजों लाफायोब्ला आर'नाइाव जेरैहाय हाजो आगर बेफोरखौ सोनाय जायो बि बेफोरबायदिनो बिराद मोननैजों माने जोबोर समाय फ्लेयो आरो बे दख'नाखौ जोङो माने जोबां मोसानाय खेराइ फोरबो बे फोरबायदिफोरावबो माने बाहायनाय माने गाननाय जायो आरोना आरो बिदि बिनो गोबां बिदिनो हाब बा हुखा हाबाफोरावबो जेरै दख'ना थावसि गाननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने अबेबाफोर माने अबेबाफोर खामानिफोर थायोबा मिथिंफोर बेफोरबायदियावबो माने दख'नाफोरखौ गाननानै थांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां
औ ओ जेनेबा औ जेनेबा आथिखालावथ' माने गोदान गोदान दख'ना ओंखारदों नालाय जेनेबा बा ब्रेननिफोरबो ओ बिबार ब्रेन ल हाय ब्रेन सान आ बेफोरबायदि दखना बेखौलाय नोंथाङा गानफेरदोंना गानफेराखै?
आंङो एसेबां इदि गाननो मोनफेराखै बिबारनिखौ गानफेरबाय आरो बिदि लफायफोरखौ पाटफोरनि बेफोरबायदिखौल' गानफेरबाय नों नोंथाङा गाननो मोनफेरबाय नामा?
आंथ' दासिमबो गानफेरनाय जायाखै अ लफायनिखौ गांसे गानदों ओ मोजांङानो मोनदों मोजां गाननानै जेनेबा कुवालिटि मोजां गाननानै ओ मोजां आरो माने मोजां मोनो ओ नों नोंथाङा जे दानि बिबारनि गानदों होनदोंमोन बिबारनिखौलाय नोंथां गोनना माबादि फैसा मोनद
औ मोजाङानो मोनदों नोंथां।
मोजांङानो आरो
आरो बे आरो ओंखारबावदोंना आथिखालाव जे अनजिमा ब्रेन्डनि ओ बिखिजा आरो ओ निरमालि डिजाइन बेफोरबायदि बेफोरबोथ' जोबोद समायना समायना ओंखारदों नङासै
औ नोंथां
औ बैफोरखौ गानफेरबाय नामा नोंथाङा?
आं। ङो बेफोरखौ गानफेरनो मोनाखै होननानै बुंजागोन नोंथां
औ
उम
आरो जेनेबा ब्लाउसफोराबोथ' दानिया जोबोद समायना समायना ओंखारथारदों नङासै बे औ साहेलि ब्रेन्ड गोबां ओ बिदिनो दोङो आंथ' एसेबां मिथिजोब बावासो
औ आंबो मिथिया नोंथां आं माने बेफोरबायदि ब्रेन्डनि ब्लाउस फोरखौ इसेबां गाननोबो मोनफेराखै नोंथां
औ औ
नोंथाङा दख दखना बानायनायावदि खायसे खुन्दुंफोरबो बाहायो माने गोबां फालिफोराव जेरै इन्दिफोर बेफोरबायदिनि खुन्दुंफोरखौ माबायदि बानायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे मिथिगौबा फोरमायनो हागोन नामा
अ अ अ बे इन्दिखौहाय जोङो माने फार्स्टावनो बे इन्दि सिखो दिहुननो गोनांबा जों इन्दि एम्फौ फिसिग्रो नांगोन नोंथां बे इन्दि एम्फौखौहाय जोङो माने फिसिनो बोरै होनोब्लाथाय बे इन्दि एम न'नि माने गोरलै गोरलै फिसा फिसा बिधानखौ जोङो गुबुननिफ्राय लाबग्रोनांगोन लाबनानै बेखौ माने ओ मोजाङैनो ओ दालायाव लामनाय रखम दोननांगोन। बेनि उनावहाय जोङो इन्दि बिलाइ लाब नानै माने बिसोर खौ जाहोनांगोन जेनेबा बेनि उनाव बिसोरो एसे एसे देरलांगोन देरनायनि उनाव बिसोरो बिदिनो माने ओ फिथोब खागोन खानायनि उनावहाय ओ बे फिथोबखौनो जोङो माने खुन्दुं बानायनाय जायो आरो जेनेबा जोंनि मुगा बे इन्दि जि एम बे बिदिजोंनो बानायनाय जायो आरो बेखौ फार्स्टावनो जों खुन्दुं बानायनोब्ला बे फिथोबखौ जोङो ओ रुग्रोना लालांगोन दैयाव रुनायनि उनावहाय जोङो‌। बेनिफ्राय खुन्दुंखो बिदिनो दिहुनलांनो हायो आरो। उमफा आं मिथिनाय बादिब्ला आं बेखिनिखौनो मिथियो आरो।
औ नोंथाङा मा गाबनि दख' मा गाबनि माने दख'नाखौ बांसिन समायनासिन मोनो आरो। फोरमायनो हागोन ना?
आङोथ' माने ओ गोमो बांसिन समायना माने गासैखौबोथ' समायना मोनो। रो आंङो नोंथां ओ अब्लाबोज जेनेबा गोमोफोराथ' जोंनि जेनेबा बैसागु मोसानायफोरावबो जोबोर। माने बाहायनाय जायो नालाय। बेखौबो मोजां मोनो। गोमो गाबनि आरो मुगा गाबनिफोरखौबो मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
अ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि राय्लायनायखौ।
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथाङा आंबो गोजोनबाय औ गोजोनथों औ।